औ नोंथां।
औ नोंथाङा माइकखौ एसे खाथिलालाय आं बांद्राय खोनानाय मोनाखै आरोना।
अ एबाराव खोनानो हादों नामा नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय।
खोनाबायना?
खोनाबाय खोनाबाय औ।
जोबोद मोजां ओ आं नोंथांखौ बे समाव मोन से गोनां थार आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामदोंमोन नोंथां नो थाङा दा मा खालामनानै दङ?
नंगौ नोंथाङा आं दायो ओरैनो दङ नोंथाङा मा आयदानि सावरायनो सावरायनो हागोन नोंथां।
नंगौ जोबोद मोजां बिदिब्ला ओम ओरैनोथ' खबर सबर मोजां ना नोंथांनिया?
औ दा दसे मोजांङै दं। नोंथां दायो औ मोजाङैनो दं दायो। बिदिबा जों ओम जों सा बिथिं बाथ पिकनि सा आ सिङाव हाबलांनोसै नामा?
नंगौ थारैनो
नंगौ
ओह जोंनि ओ आथिखालाव आथिखालाव जोंनि ओह संसार जानायाव गोबां माने मडार्न लाइफ स्टाइलनि गोनांखौ जों नुनो मोनगासिनो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां सम समनि प्रब्लेम ओह समनि आंखाल। बिनि थाखाय गोबां जेरै ओह माखासे
ओह मा होनो जोंहा ग्लबेलाइजेसननि जौगानायाव माखासे बुस्थुआ जोंनि ओनसोलाव माने लासै लासै सा-साग्लोबफैगासिनो जेरै हमनानै ला जों सिगां समाव ओह माल रोगानो थाखाय मोसौ गारिजों जों माखासे मालफोरखौ मुवा फोरखौ रोगादोंमोन ओह बेनि उनाव जोङो ओ गरायजों बेरायोमोन बेनि उनाव जोंनो फैदों साइकेल बेनि उनाव फैदों बाइक बेनि उनाव आथिखालाव माने बेनिख्रुइबो माने बां सिनै माने मोजां मोनजानाय हिसाबै बा गोनांखौ ओ गोनां जानानै फैनाय जेरै मदार्न लाइफ स्टाइलाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर बिनि सायाव ओह जोङो माबायदि ओ सांग्रां थि आरो बिनि गियान थानांगोन बेनि सायाव सावरायनाय लानि।
नांगौ
दा बे बेफोरखौ जोङो ओरैबायदि नोजोर बोनो हायो जेराव आथिखालाव जोङो सिगाङाव मामोन आरो दा माबायदि सोलायबोखो जोंनि समाजा बेखौ लानानै जों सावरायनो नोंथां।
नोंगौ
दा अब्ला आं नोंथांनाव सोंथि खालामनि जोंनि बर' समाजाव ओ संसार जानायाव जोंनि संसार जानायाव माखासे सुबुं थांनानै थानायाव गोनां जानाय जायफोर मुवाफोर बेफोरनि बोहैथि सोलायनाया माबायदि नुनो मोनो आथिखालाव नोंथाङा आं एक्जाम्पोल हिसा हिसाबै जेरै जि सुनो थाखाय अवासिं मेसिन आथिखालाव बाहायो गोदो जोङो अन्थायाव बुनानै ओह सुनाय जायोमोन जिफोरखौ दा थांलायै फैलाय हान्था मेलानि थाखाय जोङो ओ उरां जाहाजों खालामो गोदो थबायनानैबो खालामोमोन बेफोरनि माने फारागथि जोंनि बर' समाजाव माबायदि सोलायबोदों बेखौ सुंद'यै नोजोर बोदों
दा बिदिथ' ओ मुगाजों मुगा बा समजों लानानै बेफोरो सोलायबोखायो नङा होमबा गासैबो बेसाद बा जिनिसफ्रानो मा औ बेफोर सोलायबोखायो आरो सम जों लोगोसे माने बियो समजों खारफानांगौ जायो आरोना नोंथां लांनाय रोगानायफ्रावबो जों बेखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जेरै ओ जों रेलजों लाङो बा उरां जाहाजजों लाङो नङाबा दैनि जाहाजजों लांलाय लाबोलाय खालामो आरो आरो बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंनि सुबुं समाजावबो बेबायदिनो सोलायबोदों जेरै नोंथांनि न'खरनि खोथाखौनो बुंनोसैआं बा आंनि न'खरनि खोथाखौनो बा सोरबा न'खरनि ओ खोथाखौ खौ आं बिदिन्थि बादि लानानै ओम नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै आरो एसे बिदि बुङोब्ला जों आ नै मोनसे न'खरावहा दा जोंनि न'खरावनो जों गोदो फरायसालि थांब्ला जों थाबायना थाङोमोन आरो जोंहा आखाइयावहा बिजाब बा लेखा बेफोरखौ लांनो बोजों हा बेग बो थायामोन बेखौ जों आखाव लानासो थाङोमोन आर ना आखावसो लानानै जों आयथिंखालि सेन्देलबो गैबावामोन आरोना खायफा खायफा सुबुंफोरनाव जोंनाव बा गथ'फोरनाव बा बिथांमोननि बिमा बिफाया बेफोरखौ बायनाबो होनो हायामोन गोदो बेबायदि आरोना ओंखायनो आथिं खालिजों थांनायखौ नुनो मोन्दों जों फरायसालिफोराव बेबायदिनो नाथाय दानि गथ'फोरा बेबायदि थासारिखौ मोनाखै मानो होनबा बियो समजों दावगाबोबाय नालाय बेबायदि आरो बिथांमोनाथ दा एनै मोजां गोदान गोदान गस्ला इउनिफर्म मोजां मोजां गाननानै थाङो आथिङाव जुथा गानो बा लोगानायावबो बिमा बिफायानो लांलाय लाबोलाय खालामो गारि मोनो बेबायदि जाहैबाय नालाय दानिया औ गोबां सुबिदा आरो औ उम नाथ थाय गोदोनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोना मानोना गोदो एसे समाबो उनफिनथिं जाय थांबोला जों दावगाबोनायखौ जों बांद्राय नुबोआखैमोन दा एसे एसे दावगाबोदों आरो गोबां दावगानोबो दं जोंनि समाजावहा दानो जे जों बुंनो हाया जोबोद दावगाबाय होननानै नाथाय आरो जोंहा जोबोद गोबां दावगानो आरो दं बावो आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो न'खरावहा जों गावनि न'खराव जों गोदो बहाबा थांदों बा आथिं खालिजों नङाबा आ साइकेल फोर लाना थाङोमोन नाथाय दानिया जों गारि मथ थर न'आवनो गावबा गाव न'खरावनो थायो नङा होमबा औ।
नि थाखाय आथिखालाव माने ओ लाइन गारि अट' सत त' ओ बास बेफोरनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव गोरलैयै राहायै थाबैनो सुंद' समनि गेजेराव थांनो हानाय सुबिदाखौ जोंनि समाजावबो मोननो हाबाय नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां बेबायदि मोननो हादों आरो बेनो आरो गोजान दामा दावबायनो गोदो जों बांसिनखौनो रेलगारिजों थांनाय नुयोमोन नङा होमबा जोंनि आसाम हादोरसानिफ्राय गुबुन रायजोआव थांनो बांसिन सुबुंफोरा रेलगारिजों थाङोमोन गोदो। नाथाय आथिखालाव जेब्ला ओ जोंनि उरां जाहाजनि जिहेथु जोंनि ओ भारा होनना बुङो भारा रेन्ट बा ओ जोंनि फेयारा उरां जाहाजनि भाराया एसे एसे मानसिफ्रा बायनो हानाय जाबोबाय नालाय बेखायनो दानिया बा आथिखालाव जों गोबां मानसिफोरखौ उरां जाहाजजोंबो थांनाय दावबायनायखौ नुनो मोनो जों। बेबायदिनो सोलायलांदों आरोना जोंनि सुबुं समाजावहा समजों जों लोगोसे आरो सम सोदांलांदों आरो बेबायदिनो इयुनावबो आरो बांसिनै सोलायगोन आरो आङ आरोना
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो अब्ला औ स्पेसिफिक जोंनि बर'फोरनि थाखाय दा बेयो बेसेबांसिम ओ आवगायनानै दङ माने गोबां जेनेबा गोबां हारिनि गे जेराव नायोबाथ' गोबां हारियानो बेबायदिखौ एफर्ड खालामनो हायो नाथाय आथिखालाव जोंनि बर'फोरा बेबायदिखौ एफर्ड खालामदों हादों हायाखै बिनि गेजेराव आरो
नंगौ खोथाया ओ बाथ्राया नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो दा जों बेबायदि बुङोब्ला गुबुन हादो गुबुन हारिनि सु सुबुंफोरा ओ माने सिगाङावनो बिसोरो जोंनि साय एसे सुबिदाफोरखौ मोनबोदों आरो ना मानोना रावखौनो होन बा थुनलाइफोरखौनो होन बेबायदि आरो जों जों हादोरसानि बे जोंनि हादोरसानि बा रायजोनि जों थागिबि हारि महरै जों जेसेबां सुबिदाफोरखौ मोननांगौ बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों दासो मोनबोगासिनो एसे एनै नंगौ औ बेनि थाखाय थाखायनो बिथांमोना बा गुबुन मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बेफोरबायदि सुबिदाखौ एसे जोंनि हारिनि सायाव एसे सिगाङावनो मोनबोदों आरो बिथांमोना बेखायनो बिथांमोननि रांखान्थि बिथिङावनो होन बा ओ हाफोरनि खोथा बा थुनलाइफोरनि खोथाफोरखौनो होन बिथांमोना एसेबाबो जोंनि सायाव एसे गोजौ दं आरोना नोंथां बेखायनो बिथांमोना औ बांसिनहै जोंनि सायाव बांसिन सुबिदा मोनबोदों सिगांनि नाथाय जोंनि मानसिफ्राबो मोनदों दायो मोनाखै नङा नाथाय खायफा माखासेफ्रा मोनाखै दासिम आरो बिथांमोना नाजाबोगासिनो जेनोबा इयुनावबो बेफोरदि सुबिदाखौ गाव गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बादि खालामना लागोन बिथांमोना बेफोरबो बेबो गासै जोंनियाव हारियाव नङा गासैबो हारियाव थाखायो बेबायादि मोनसे हानजा मोनसे हानजा बा गुबुन मोनसे हानजा बेफोरो आलदा आलदा बिदि गसंथानो हानाय बेबायादि सुबिदाफोरखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां
बोनाय बेखौ सुंद'यैबा बेखेवनानै होबाय
नंगौ
जोङो बे सुंद' समनि गेजेरावनो बे सुंद' ओ सोंथि सुंद' सोंनायनि फिननायखौ मोननो हाबाय दा जोंहा ओ समाबो
समा जाबाय जोंहा औ जों बिदिबा दोनथ' लायनोसै नंगौ नंगौ दे बिदिबालाय